औ नोंथां खोनादों नोंथां
खोनादों औ ओ नोंथां गोजान सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय नोंथांनिसिम गिबियावनो
औ नंगौ नोंथां
औ दा नोंथांखौ ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे नोंथांजों गुबै आयदानि सायाव सावरायनो होननानै खल हरनाय जादों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
औ औ नंगौ नोंथां हागोन
औ औ दे बिदिब्ला नोंथाङा आंनो ओ जोंहा बर' हारिनि जा आइजोफोरनि जा लाटाइम फिसिनाय बै लाथा एम्फौखौ मा आदब खान्थिजों जोंहा फिसिनानै मा माबोरै फिसिनाय जायो एबा मा मुलाम्फाफोर मोननो हायो बेनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
एम्फौ लाथा फिनाय बुङोब्ला जोंनिया दाल' नङा जोंनिया गोदोनिफ्रायनो जोंहा एम्फौ लाथाखौ फिसिबोगासिनो बा जोंनि बर' आइजोफोरनि बियो मोनसे गावनि आंगो खामानि महरै जाबाय
औ औ
थिग बिब्दिनो जोङो एम्फौ लाथा फिसिनोबा जोङो गिबियावनो जोंनो एम्फौ बिदैनि गोनांथि जायो नङाब्ला जोङो औ जोङो बेखौ हाथाय बाजारफोरावबो बायनानै मोनोबा दानि जुगाव जोङो सोरखारफोराबो जोंनो एम्फौ लाथा फिसिनो हरनाय जायो
नंगौ बिदिनो जोंनो बर' आयजोफोरनो एम्फौ लाथा फिनायनि थाखाय गोबां अनसुं होगासिनो जेरै जोंनो लाथा एम्फौ फि औ फिनायनो जो जो फिसिनाय जोंनि ओनसोलाव आं नुनो मोनदों बिदिनो जोंनिया मेसिनजों जोंनिया थावख्रि लुना नाय बा खर' इन्दि खुन्दुं लुनाय लोगोसेनो एम्फौ लाथा फिसिनो थाखाय बिदिनो न' फिसा फिसा लुनानै होनाय आरो थाखा औ औ थाखा दाहारा हरनाय बिदिनो गोबां अनसुंथाइ होनायखौ आङो नुनो मोनदों आरोखि औ लोगोसेनो जोंनिया एम्फौ लाथा फिसिनाय बुङोब्ला
औ नंगौ औ औ नंगौ
सानथामनि थाखाय बेनि उनाव जेब्ला बियो सिखिरि महरै ओंखारगोन अब्ला जोङो सिखिरिखौ मासे मासेहै जोङो बेखौ गांसे जियाव बास्थाब होनानै जों बेखौ बेरायाव आलायना दोननांगौ बेनि उनाव जेब्ला सिखिरिया बिदै दैगोन अब्ला जों बेखौ औ बिदै दैनायखौ जोङो सिखिरिखौ बिरहोखांनानै जोङो औ जोङो बिदैखौ थख' थख'हाय बोखानानै जोङो गांसे जियाव जोङो बेखौ लानांगौ आरोखि बेनि उनाव जोङो सम सम नायबाय थानांगौ बबेनिफ्राय एम्फौ लाथा फिसाया ओंखारबायना ओंखाराखै जेबोला एम्फौ लाथा फिसा फिसाया ओंखारो जों बेखौ मोनसे सान्द्रियावहाय जोङो बना लानानै सान्द्रियाव जों गांसे जि बना लानानै बेयाव जोङो एम्फौ लाथा फिसा फिसाखौ दोननानै जोङो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होनांगौ
होनांगौ
औ बेनि उनाव जेब्ला एम्फौ लाथा फिसाया बिदि इन्दि बिलाइखौ जायै जायै देरबोगोन अब्ला जों बेखौ दान्दायाव जोङो आलायनाय जायो आरोखि जेब्ला एसे देरबोगोन औ लोगोसेनो जोङो इन्दि बिलाइनि अनगायैबो जोङो एम्फौ लाथानो जोङो बिदि गाम्बारि बिलाइ लोगोसे थारुन जोङो बैफोरखौबो जोङो होनो हायो
हायो
औ जोङो बैफोर बिलाइ इन्दि बिलाइखौ जोङो गावनि न'आवबो जोङो बागान महर जोङो खालामनानै लानो हायो नङाब्ला जोङो जेरावबो जोङो इन्दि बिलाइखौ जोङो नागिरनो थाङोब्ला जोङो मोननो थाङो जेरै जोङो लामा द'थाफोरावबो जोङो बिदि मोनो बा जोङो बिदि खासे औ बागानफोरावबो जों मोनो आरो गामि ओनसोलावबो जोंहा बिदि इन्दि बिलाइआ गोब गोबां जोङो थायो आरोखि जेराव मेराव रज' लानानै औ नंगौ नोंथां थिग बिब्दिनो जोङो सम सम लोगोसे जोङो बै एम्फौ लाथा फिसिनायखौ जोङो साखोन सिखोन बा खालामबाय थानांगो मानो होनोब्ला साखोन सिखोन खालामोब्ला थाबैनो देरो होननानै मिथिनानै मोनो औ लोगोसेनो जोंनिया एम्फौ लाथाया सम समबो लोमजायो लोमजानायनि उनाव एम्फौ लाथाया थाबैनो जोंनिया गोमोन फैयो लोगोसे जोङो एम्फौ लाथा थाखो गोमोनफैयो होनोब्ला माबायदि मिथिनो बुङोब्ला जोङो एम्फौ लाथाया जोंनिया
गोमो महर लाबोयो बेनि उनाव जोङो मोनसे सोदोबबो फैयो आरोखि बेनिफ्राय ख्राव ख्राव महरनि
औ औ
अब्ला जों बेखौ जोङो गोमोनफैबाय होननानै मिथिगौ जेब्ला एम्फौ लाथाया मोजां मोजाङै गोमोन फैजोबगोन जों बेखौ गांसे फाथोनि बस्थायाव जोङो मोजाङै थाइजौ बिलाइ लोगोसे थालिर बिलाइ लोगोसे जोंनि गोजाम जोङो गाननाय जि जोमखौबो जोङो बेयाव होना दोननांगौ बेनि उनाव बियो हरसेबा हरनैनि हरथामनि गेजेराव जेबोब्ला एम्फौ लाथाया मोजाङै फिथोब थोबगोन लोगोसेनो बेनि जानो हानाय जेब्ला मोदोम जागोन एम्फौ ला अब्ला जों बे नानै जोङो जानो हायो
औ
औ लोगोसेनो जोङो जानायनि अनगायैबो जोङो एम्फौ लाथाखौ जोङो फाननोबो हायो।
हायो।
थि बिब्दि जोङो फिथोबखौबो जोङो लोगोसेनो जों मानो होनोब्ला मिथिना मोनो फिथोबनि दामा गोबां बेसेन गोसा होनानै। खोनादोंना नोंथाङा? औ थिग बिब्दिनो जोङो एम्फौ लाथाखौ जोङो माजों जायो होनोब्ला जोङो बर'नि मैगं अनला खारै, थास' बिथ्रि, मैथा जों बैफोरजोंबो जोङो जानो हायो। औ लोगोसेनो जोङो खुन्दुं लुनाय बुङोब्ला जोङो खुन्दुं लुनो थाखाय जोङो फिथोबखौ गिबियावनो जोङो दै गुदुंङाव जोङो बिदिनो थाम बा ब्रै घन्टानि थाखाय जोङो रुना लानांगौ।
औ
औ नंगौ। बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजां बोखारनानै दै गुदुंनिफ्राय फिन खेबसेबाव जोङो दै गुसुआव जोङो बेखौ सोमना दोननां गौ आरोखि बेनि उनाव औ। बिदिनो जोङो जि बाजिबासो फिथोब जोङो मोनसे खुरैयाव आव लानानै दै जस फुसाबना लानानै जोङो थावख्रिखौ लुनो हायो। नाथाय जोङो गो दो नुनो मोनो मोन आबै आबौमोननि समाव जोंहा बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो बिदिनो लाब मा द'था दंफां सायाफोराव जिरायनानै ज' ज' थावख्रि लुनायखौ। नाथाय दानि जुगाव बिदि जोङो नुनो मोनला आलो आरोखि। मानो होनोब्ला दानि जुगाव जोंहा बिग गियानि जुग बा दोरोङारि जुग बेनिखायनो जोंनिया दानिया आइजो फोरा जोंहा सोरखारा हरनाय मिसिंजोंनो जोंना इन्दि खुन्दुंखौ लुयो। आ लोगोसे समनिबो आं खाल बेनिखायनो जोंआ ओ जाय खामानिया जोंनिया माजों मावोबा जों थाबसिन जागोन जोंनिया बेखौसो नायो। नङा होमबा? औ थिग बिब्दिनो जोंना इन्दि खुन्दुं लुनानै गावनो सि दानानै लायो एबा जोङो बै ओ लुनाय खुन्दुंखौ जोङो फाननानैबो जों गोबां रां मोननो हायो बेसेन गोसायाव फाननानै। मानो होनोब्ला इन्दि खुन्दुंङा जोबोद बेसेन गोसा होननानै मिथि जानाय मोनो एबा जोबोद बेसेन गोसा। औ लोगोसेनो गोदोनि आइजोफोरानो बिदि गावनो न'आवनो इन्दि खुन्दुं ओ खिन्दुं नुनानै जोंहा गावनि फास्रा दख'ना लोगोसे जोमग्रा जि बिदि ना लायोमोन आरोखि जेरै गावसोर गावनो र' आखायजोंनो एरनाय आगर हाजो आगर, फारेव मेगन, बोग्रि बिबार, दाउस स्रि मोख्रेब बिदि बायदि बायदि आरोखि नो समायना रमायना गाबनि औ गाब होनानै लोगोसे समायना रमायना आगर एरनानै गावनो जोंनिया जि दायोमोन नाथाय दानि आइजो फोरा जोंना बिदि जि दानायाबो एसे खमायबाय। मानो होब्ला जोंहा हाथाय बाजारावबो एसे बा बायनानै मोनो। लोगोसेनो समनिबो आंखाल औ नाथाय ओ बुंनो थाङोब्ला जेनो गावस बिदि दाननानै गाननाया साबसिन आरोखि मानो होनोब्ला जोंनिया न' दानाय जिया गोबाव समनि थाखाय जोंनिया जोरो एबा मोजाङै थायो नाथाय थाय जोङो बायना लाबोनाय जिफोरा जोंनिया एसेबां जोरनो नागिरा। मानो होनोब्ला बैफोर जिया जोंनिया मिसिंजों दानाय। जे सानदुं गोसायाव जोङो लामना दोनोब्लानो जों बेयो जा रं होयो बेफोर खारो एबा जोंनिया हिफोरा थाबैनो फोनो आरोखि नों
औ नंगौ।
बिदिब्ला नोंथाङा एसे ओ नोंसांनि ओनसोलावबो दासान्दि माबायदि जि जायो एबा एम्फौ लाथा फिसिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो ओ नोंथाङा बुंखालांनाय बादिनो गोबां खोथा नोंथाङा बुंखालांबाय। एम्फौ लाथानि बुंनाय दा आंबो एसे फोरमायना होनि नोंथांनो दा गोदोनिफ्रायनो जोङो जोंनि ओनसोल ए बर' गामि गामि जों ननो जोंनि बर' आइजोफोरा ज' ज' नङाब्लाबो न'खर न'खर लाथा एम्फौ फिसिनाय आदब खायदाखौ जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा दा लाथा एम्फौ फिसिनायाबो बर' हारिमुनि मोनसे बाहागो नङा होमबा नोंथां दा बे रोखोमैनो जोंहा लाथा एम्फौखौ फिसिनाय जायो जोंनि बर' ओनसोलाव एबा बर' गामिफोराव जोङो लाथा एमफु फिसिनायखौ नुनो मोनो दा ला एम्फौ फिनाय होनोब्ला जोंहा बायदि रोखोमै जोंहा फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ला लाथा एम्फौ होननानै बुङोब्ला जोंहा लाथा एम्फौखौबो गुबुन गुबुन रोखोमनि नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय गोमो गोथां फाख्रा सिख्रा बायदि बायदि रोखोमनि दा नोंथाङा बुंखालांनाय बायदिनो जोंहा लाथानि फिसिनायब्ला जोंहा जोलैनि गोनां थि जायो जायखौ होनो बिधान नङा होमबा नाथाय जों बि दानखौ मोननोब्ला जोङो आ आ जा जोंहा सिखिरि सिख्रििया गिबियावनो दैनानै जाोम बिदै सोमि जि नङा होमबा दा बेनिफ्रायनो जोंहा लाथा फिसा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो फिसा फिसा लाथा रांखारनायनि उनाव
ह
बेखौहाय नोंथाङा बुंलांखानाय बाददि मोजां जियाव जोंहा जायो बै दनायनि उनाव ब दोननायनि उनाव जोंहा बेसेबा समनि गोबाव समनि उनावहाय जोंहा बै बिदैनिफ्राय फिसा लाथा सोमजिनायखौ खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा बै फिसा लाथाखौ जोंहा गिबियावनो जोङो फिसा जानाय आदारनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा इन्दि बिलाइखौ जाहोनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय इन्दि बिलाइ जाखोब्लाबो जोंहा जा गोरलै समाव बै लाथा एमखौनो जोंहा बिजौनि जा गोरलै लाथा इन्दि बिलाइ नङा हा नोंथां औ बेफोरखौ जोंहा गोरलै गोरलै बिनाय बै लाथा एम्फौ फिसानो जोंहा गोरलै समाव होनांगौ जायो मानो होन्ला बिसोरो गोरलै समावहाय गोरा एबा गोरा बिलाइफोरखौ जानो हाया बेनिखायनो जोंहा गोरलै बिलाइखौ होनांगौ जायो थिग बे रोखोमैनो जों जोंहा देरोब्ला देरहोलां ब्ला जोंहा लाथा एम्फौआ गोजाब्ला जोंहा बायदिसिना रोखोमनि बेलाइ होनो हायो जेरैहाय इन्दि बिलाइ खारुं बिलाइ बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि बिलाइ जोंहा होनायखौ जों नुनो मोनो एबा जानायखौ जों नुनो मोनो दा जोंहा जोथोन लानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा लाथा एम्फौ फिसियोब्ला जोंहा गंसे न'नि गोनांथि जाखायो दा बै न'आवहाय जोंहा मोजाङै दानद दान्दालायनानै दान्दा खानानै जोंहा जोंहा मोजाङै आलायनानै दोननाय जायो लाथायो थिग बे रोखोमैनो जोंहा मोजाङै हासुदैफोरखौ साखोन सिखोन खालाम नांगौ जायो मानो होनोब्ला साखोन सिखोन खालामोब्ला जोंहा लाथा एम्फौआ ओ देरो होननानै खोनानो मोनो जोङो नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा साखोन सिखोन खालामनो हानायजों लोगोसे लाटा एम्फौआ जा गोमोन जागोन गोमोन जायोब्ला जोङो बायदि रोखोमै नोंथां बुंलां खानाय बायदिनो ओ जोथोन लानाय जायो जेरैहाय ओ गोमोन फैयोब्ला जोंहा नोंथां बुंनाय बादिनो ख्राव ख्राव सोदोब मोनो जों ओ थिग बेबायदिनो जोंहा बै गोमोन फैना एम्फौखौ जोंहा थालिर बिलाइ नङाब्ला जोंहा बायदि रो रोखोमनि जियाव दोननाय जायो मानो होनोब्ला बेयाव बिथां ओ राथाफोरा ओ जा फिथोब थोबनायाव एसे खाबु जायो होननानै जों नुनो मोनो नङा होमबा दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा लाथाया फिथोब थोबखांनानै सानथाम एबा सानब्रैनि उनाव जा फिथोब थोबो थोबनायनि उनाव जोंहा फिथोबखौ बोखारनानै जोंहा बै लाथाफोरखौहाय जिरनानै जानाय जायो बाजानायजों लोगोसे जोंहा हाथाय बाजारावबो फानहैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा आइजो माहारिखौ थिग बाय